नोथां खोना दोंना हेलौ, खोनादों नोंथां, औ नोंथां खोनादों औ खुलुमबाय नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां, औ ओ नोंथां आं नोंजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो नोंथांनिसिम फन हरनाय जादोंमोन। अ मानो औ मा खोथामोन नोंथां? औ नोंथां ओ नोंथांनियाव आङो जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दैसो सावरायनो सानदोंमोन। आरो आंबो जे जोंनि दोरोङारि गाननाय-जोमनाय
बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायगोन आरो गिबियाव नोंथाङा जि जोंनि दोरोंआरि
जि जोंनि दोरोङारि ओ जि ओंख्रिफोर बेनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो फोरमायग्रोदों नोंथां। औ दोरोंङारि ओंख्रिफोरा जोंनि, औ नंगौ नोंथां।
अ दा जोंना दोरोङारि ओंख्रि होनबाथ' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां रोखोमनि ओंख्रि दङ। ओ जायखौ ओ जोंनि बर'फोरानो गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोदों आरो बेखौनो बिथांमोनहा जाबोबाय थादों आरो दिनैसिम जायो। ओ आरो जोंहा माखासे ओंख्रिबो दं जेरै ओ जोंहा जुग्राफिकेलि आइडेन्टिफिकेसन माबा जुग्राफेलि माबा मोननाय जेनेबा जि आइ टेक मोननाय बेफोर माखासे ओंखथि दंङ। ओ दा आं नोंथांनि बेनि बागै खिथालांसै। ओ आं बेखौ ओंख्रिखौ ओ खिन्थागोन आरो बेखौ मारै सङो बेनि बागैबो एसे एसे फोरमायगोन आरोना। दा आं सिगाङावनो बुंनो ओ माने आं सिगाङाव नोंथांनो दोरोङारि ओंख्रिफोरनि बागै बुंग्रोसै आरो।
जेनेबा आंखो सों
सानाय बाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफ्रानो जाबाय ओ गिबियाव दं जोंहा नाफाम ओ नारजि, अमा ओमफ्राय अनला, दाउ ओ सबाय, साम' आरो बिदिनो अनला इंखुर बिदिनो मेलला बायदि बायदि ओंख्रि दं आरो नोंथां दा आं नोंथांनो माखासें ओं ख्रिनि संनायनि बागै बा बेखौ मारै बानायो बेखौ जों मारोरै बनानै जायो बेखौबो बुंगासिनो नोंथांनो। आं सिगाङावनो नाफाम ओंख्रिखौ बुंगासिनो नोंथां। ओ
नाफा
माथो जोंनि बर'नि एकदमबारे गोदोनिफ्रायनो ओ जाबो जानाय बा बाहायबो जानाय मोनसे ओंख्रि जायखौ जों बर' हारिनि अनगा गुबुन हा गोदो जायाखैमोननो नाथाय दा बाहायनो हमबाय आरो बेखौ दा नाफाम ओंख्रि होनोब्ला जोंहा नोंथां उम गिबियावनो जोङो ना जों ना नांगौ बे नाया जाहैबाय ना गिदिरा जाया जोंङो ना गोरलै नांगौ बे ना गोरलैखौ जोङो जोंनि बर'आथ' गोदोनिफ्रायनो नाहा मैहा थांग्रा जेनेबा गुरनाय ना सा रनाय बे समाव बिसोर मा खालामगोन जेन'बा ओ जानानै आग्लायनाय मा खासे ना बा गोरलै गोरलै जायखौ ओंख्रियावबो जाथाव जाया माबायावबो जाथाव जाया बेखौ मा खालामोमोन ओ मोजाङै उम फोराननानै बेखौ रानहोनानै ओ बेयाव बेखौ मा खालामो थास' बिसं बा थास' बेखौ होनानै बा थास' मोनै समाव खुमब्राखौ होनानै बिसोरो मा खालामोमोन वालाव बेखौ देग्लियोमोन आरो देग्लिनानै जेब्लासिम बियो एकदमबारे उम थास'जों नाजों एकदमबारे मुस मुस माहोनो बेदिखौ मिलायजोबा अब्लासिम बेखौ देबाय थागोन देखांनायनि उनाव मा खालामोमोन ओ बेखौ जोङो बर'फ्रा औवा हासुं औवाखौ दाननानै ओ बेयाव हासुं हासुङाव ओ नाफामखौ उवालनिफ्राय आखाइजोंनो जोङो मा खालामोमोन बे औवा हासुङाव सोना दोनोमोन आरो। आरो बे औवा हाससिंखौ जोंनि ओंखाम सं बर'नि ओंखाम संग्रा न' इसिं बेयाव ओ उखुन्दै गोनां नांग्रा जायगायाव बेयाव दोनोमोन आरो जाहाथे बेयो नाफामा गाज्रिया बेखौ जोङो एसे गोबाव गोबाव दोननानै मास मोननैसो दोननानै जों बे नाफामखौ जेब्ला बे नाजों बे माबाजों थास'जों देग्लिना मोजाङै ओ मिलायनानै मोनसे मोजां रोखोमनि ओ जेन'बा नाफाम जाया अब्लासिम बेखौ जाया जेब्ला बियो जाजानाय सम जायो अब्ला बेखौ ओ बै नाफामखौ हाननानै मा खालामो ओ जोङो सङो आरो सनायावथ' जोंना बिदिनो जेन'बा जों ओंख्रिफोरखौ मादि सङो बिजोंनो सङो सिगाङाव बिदिनो पियास थियास बानलु गोथां बे एवनानै दुन्दिया एसे होनानै नाफामखौ होनानै एवग्लियो बिदिनो नाफाम जायो ओरैबायादि मोदोमो बे नाफामा नों मोनसे न'आव संब्ला बे मोननै मोनथाम मोनब्रै न'खरसिमहालागै मोदोमहैयो आरो बेनिखायनो मानसिफ्रा होनोमोन जे नाफाम ओंख्रिखौ संखुमानो हाया होननानै आरो बेनि उनाव दंबावो जोंहा नारजि नारजि अमा ओ नारजि अमायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओरैबायाददि ओ मोनसे उम गारजाथावै बा नेवसिजायै मोनसे ओंख्रि जायखौ जोंनि बर' हारिफोरनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोदों ओ दा उम बे नारजिखौ बोरै सङो होनब्ला ओ बे नारजिया जोंहा जि आइ टेग मोनदों माला ओ टु थावजेन टुइन्ति फराव ओ बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे एकदमबारे नंगुबै बे जाबाय जायनि गेजेर जों जों बर'हा बेखौ गोग्गानो हायो दा जों बर'फोरा बेखौ गोगानो हायो दा जोंना नारजिजों माबोरै सङनो होनब्ला जोङो सिगाङावनो नारजिखौ सोमनानै दोननांगौ दैयाव सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जों बे नारजिखौ एसे गोरलै गोरलै होफ्लेनानै बे नारजि बिलाइनि गेजेराव थानाय माखासे रोदा बायदिबो जोङो गारनांगौ बिनि उनाव जोङो नारजिखौ ओ रुग्रोना लादो रुग्रोना खारै एसे होनानै रुदो रुखांनायनि उनाव ओ जेब्ला मोजाङै रुयो अब्ला बेखौ साग्लिना लाखाबाय बेनि उनाव जोङो सारायाव बेदरखो एवदो बेदरखो एवनानै जेब्ला बेदरा एसे फ्राम फ्राम जायो अब्ला जोङो नारजि ओंख्रिखौ बे नारजि रुना लानायफोरखौ होसनदो आरो एसे खारै नांबावगौबा बेयाव खारैखौ होदो होननानै होदो ओमफ्राय ओ बिदिनो मा जायो ओ जेनेबा जोङो नार्जि ओंख्रिखौ जों आराम ग्लाब ग्लाब गोदौ होदो उनाव बे जाजानाय जाबाथाय बे मोनबाय आरो दंबावो जोंहा अनला अनलाजों दाउजोंखौनो होनसै अनलायाथ' जोंनि मोनसे बेबो जोंनि बर'नि एकदमबारे नंगौबो ओंख्रि जाय ओंख्रि नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि मोनसे हाबा हाथासुनि बे हाथासुनियानो जाखायामोन आरो दा जों बे हाथासुनि हाबायाव खालामोमोन बर'फोरा ओह हिनजाव गोदान बा खैना गोदान बा बे मा खालामनांगौ बियो बे जेब्ला बे हौवानि न'खराव फैयो अब्ला बे मा खालामनांगौ ओह दख'ना थावसि गाननानै बेयो अवालाव फारसे आखाइजोंनो फारसे आखाइजोंनो बे आखाइ सोलाय सोलायनो मोनालासे बियो बे अनलाखौ देनांगौ उवालाव बाथौनि सिदा ओमफ्राय बेनि उनाव बियो गावनो हारसिङै संनांगौ बेयाव माखासे हालदैफोरबो होनो मोना ओह दा बेखौ मा खालामो संखानाय उनाव उम बेखौ बियो गावनि जानो गोनां हौवानो दौनांगौ आरो
जायनि जाय अनला ओंख्रि नङाबा जोंनि बर'नि हाथासुनि हाबाया जायानोमोन बा जाखाया दासिमबो जाया दाबो हाथासनिखौ सोरबा सोरबा खुङो बा खमानो खुङो थेवब्लाबो हाथासुनि हाबायाव बे ओ अनला ओंख्रि नङाबानो जायो आरो बे अनला ओंख्रि संनायावाबो बिदिनो जेनेबा जोङो सिगाङाव माइरंखौ सोमनानै एसे सोमनानै दैखौ सर' होनानै जों बेखौ उवाल बा थफि बा आजिखालिथ' मेसिनाव देयो देनानै गुन्दै खालामनानै लानांगौ गुन्दै खालामनानै लानानै उम बिदिनो बेदरखौ एवदो बेदरखौ एवनानै बेदरा जेरा फ्राम फ्राम जायो एबा दै गोथाव जायो दैखौ होदो दैखौ होनानै दैया जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौवो अब्ला बेयाव अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै होदो ओमफ्राय ओरै फारसेजों खोस्लिजों एरदो फारसेजों अनलाखौ होबाय थादो माने नङाबा बे अनलाया लाथा खायो बेनिखायनो बेखौ एरबाय थानांगौ बिदिनो गोदौ होदो गोदौ होनानै बियो मोनबाय उनाव मोननानै जादो ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथां नों बुंनोनो नाङा दा नोंथाङा खोनाबायना नोंथां? होननायखौ
औ नंगौ नोंथां खोनाबाय औ औ जागोन दे नों नोंथां गोजोननाय थाबय नोंथाङा जि दोरोङारि ओख्रिफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो गुवारै फोरमायथि नाहोलांबाय आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेफोरनि बागै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों, जोङा दोरोङारि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला जोंहा आइजोफोरनि थाखाय बा हिन्जाव माहारिनि थाखाय जोंहा दंखायो दख'ना आरो जोमग्रा। बेजों लोगोसे जों हौवा फोरनि थाखाय दङ जोंहा
गमसा आरो
आर'नाइ फालि ओहोम बुंनो थाङोब्ला जों जोंहा बेफोरखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावसोरनो दायै लुयै गानबोयोमोन। आरो मिथिंगानिफ्रायनो गासैबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायोमोन। जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला खुन्दुं खुन्दुंखौ जों मानिफ्राय मोनो होनबा उन बा उल बेफोरनिफ्राय मोनोमोन खुन मा होनो जों खुन बा उल होनो जोङो बेखौ आरो बिदिनो जोङो माखासे एम्फौ इन्दि एम्फौ फिसिनाय एम्फौखौबो लोगोसे जों मोनफायोमोन। एम्फौजों लोगोसे जोंहा मोनो फिथोब फिथोबखौ जोङो बिजिरनानै रुना बेनिफ्राय बिजिरनानै बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुनो आरो बेनिफ्राय जोङो बै खुनखौहाय मा ओ मा थावख्रिजों माबानानै खुन्दुं थुनोमोन आरो थावख्रि लुनानै। ओ थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा थ' बेफोरो ओ जि खुन माबा उल बेफोर इन्दि बेफोरथ' जोंहा मुगा गाबनाय जायो नालाय बेखौ जों मा खालामोमोन ओम बेहाय गाबगानो थाखाय माखासे मिथिंगानिफ्रायनो माखासे ओ बिफां लाइफांफोर खौ जोङो देग्लिनानै बेहाय गाबखौ गानाय जायोमोन। बिदिनो बर' आइजोफोरा गोबां गियान दंखायोमोन बा मिथिखायोमोन दि माबे बिफांजों माबेखौ माबायोबा लगायोब्लाथाय गोजा गाब बा गोथां गाब गोमो गाब बेफोरबायदि जायो बेखौ बर' आइजोफोरा गियान दङमोन आरो नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ लासै लासै जोङो गोमानायखौ नुबोनो मोनदों, ओ आथिखालाव जोंहा ओ हाथाय बाजारावसो बांसिन बायनानै गाननायखौ नुनो मोनदों आरो। थिग बेबायदिनो जोंहा बे दखना जानायफोरावहाय दखनाखौ जों हिसानजों दानाय जायो। बिदिनो बे दख'ना दानायावहाय जोङो माखासे आगरफोर होनाय जायो जेरै हाजो आगर ओ दावराय आगर फारौ मेगन बिबदिनो आगर फिसा आगर गिदिर बेहाय ओमफाय आरो थाइगिर बिबार लाव बेगर मिथिंगानि बायदि रोखोमनि समायना रमायना सावगारिफोरखौ बेवहाय बेरखांहोयोमोन आरो। बेजों गानग्रा लोंग्रा गानग्रा जोमग्राजों लोगोसे जोंहा मा थायोमोन खेरा थाफायोमोन, आसान थाफायोमोन गांग्रिं थाफायोमोन। बिब्दिनो ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला आर'नाइनि बागैनो बुंनोसै आङो आर'नाइ आर'नाइआथ' गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय आर'नाइखौ जोंहा मा होयो आर'नाइखौ जोंहा ओ हाजो आगरजों लोगोसे थाइगिर बिबार आगर होनानै जों आर'नाइखौ बानायनाय जायो। आर'नाइखौ गोदोनि समावहाय मा खालामोमोन सा जेब्ला सासे उम हौवाया बा दावहारुवा दावहा नांनो थाङो बे समावहाय बर' हिनजावफोरा हर हरसे गेजेराव खुन्दुं थुननानै थुनसे थुननानै दासे दानानै बे आर'नाइखौ दिहुननानै बे हौवानो गावनि हौवानो दावहा नांनो थांनायाव हरोमोन जाहैबाय। जुदि बेखौ ओ हरनो हायामोन अब्लाथाय मा सानना लायोमोननो बेनि हौवानि ओ जिउआ जोबसिगोन होननानै सानना लानाय जायोमोन आरो बा दावहायाव जेनसिगोन होननानै साननानै लानाय जायो दावहायाथ' जेननाय नङा माने जाय बेनि हौवानो दाना हरनो हायाखै बेयो माने हौवाखौ थैगोन होननानै सानना लायोमोन। थिग बेबायदिनो आथिखालाव फैयै फैयै फैयै जों सोलायनायखौ नुनो मोनो दि हा आर'नाइखौ आथिखालाव ओ आलासि दोमसि बा मानसि गेदेरफोरनो जोंहा मान बावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो आर'नाइजों ओ बुंनो थाङोब्ला आर'नाइया गोबां ओ माबानि दङ ओ दामनि दं जों दामखौ बुङो बा बेसेनखौ बुंनो थाङोब्ला ओ नैजौनिफ्राय लानानै जोङो जिबाजौ गाहामसिम जोङो आर'नाइनि दामखौ बा बेसेनखौ मोनो आरो बेहा गोबां माने गावबा गाव जेनेबा बेसेन लाना बेसेन बेनि जि कुवालिटि गुन बेफोरो माने आलादा आलादा जायो आरो नोंथां। बिब्दिनो जोङो ओ ओ बुंनो थाङोब्ला बि जि दानाय जि दानायखौ जोङो गिबियाव मा खालामो मुसाजोंबो खुन्दुं थुनो बिदिनो जों ओ‌ इसान सोङो इसान सों खांनानै जोङो जेब्ला हिसान सोखांनाया जोबो अब्लाथाय मा खालामो जों हिसानाव लाबोयो हिसानसालियाव दानो होननानै बे हिसान दानायाव जोंहा नांगौ जानाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ बुङोबा जोंङो गिबियावनो साल खुन्था नांग्रोगोन सालखुन्थाया मोनब्रै बा थं ब्रै जायो थंनैया गुद माने उदैयाव हाखावनाय बा खंख्ला जायो आरो बेहा गावजों गाव उल्था माने उल सिदा मोखां फारसे होलायनाय होनानै दोननांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा गान्दै नांगौ रासो नांगौ माखु नांगौ बिदिनो गनथि नांगौ बिदिनो ओ मा हो-होनगोन बिदिनो जोंहा बालेब बेफोरखौ जोंहा नांगौ जायो आरोना सि दानायाव थिग बेबायदिनो जोंहा बेफोर सिफोरखौ गानै जोमै जोंहा मा जायो जोंनि दोरोङारि फोरबोफोर थायो माखासे जेरैहाय जोङो बैसागु बायदिसि ना बेफोराव गाननानै बायदि माने गोमो गाबनि दख'ना गाननानै आरो हौवासाफोर हिनजावसाफोरा गोमो गाबनि दख'ना ओमफाय गोजा फास्रा ओमफाय हौवासाफोरा मा जागोन ओ गोथां गाबनि गामसा लोगोसे ओ गस्ला गुफुरजों आर'नाइ फालि बेफोर लाफानानै मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि दोरोङारि ओ हारिमुवारि मोसानाय बायदिसिनायाव जोंहा दोरोङारि गाननायनि गावबागाव गावबा गब ओ बारहोनो हानाय गाबफोर दं खायो आरो गावब गाव गाव गब गाव जिफोर दं खायो आरो नोंथाङ थिग बेबायदिनो जोंहा हारिमु होनोब्लाथ' जोंहा गासैबो थाफाबाय जेरैहाय नोंथांनि सिगाङाव बुंलांखाबाय। दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै बेबो जोंहा हारिमुवनो गोग्लैयो आरो जि आं बुंदों गाननाय जोमनाय बेबो हारिमु आरो जि मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बे बो हारिमुाव गोग्लैयो जोंहा बेजों लोगोसे खामानि मावनाय दांनाय बे खामानि मावनाय दांनायाबो जोंहा हारिमु आसार खान्थिजों सोमोन्दो गोनां जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' फोरा आबाद मावनानै जाबोग्रा मानसि जिब जुनार फिसिनानै जाबोग्रा मानसि। बेफोर जोंहा गासिबो हारिमुावनो गोग्लैजोबो आरो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा बांसिनै दाउ अमा फिसिनाय मोसौ फिसिनाय आरो आबाद। होननानै बुङोबा जोंहा माइ आबाद आनो जोंनि गाहाय आबाद बेजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंनि आबादफोर